हेलौ औ।
औ नोंथाङा मा खालामदों?
आं दासान्दि ओरैनो दङ।
औ औ नोंथांनियाव फंनैसो उम बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन बर'नि बागै।
औ।
नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
उम बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै सोंनिसै नोंथांनि
औ।
नोंथाङा बर' फोरनि मा मा मेगंखौ जाना मोजां मोनो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन आंथ' बर'फोरनि गासै मेगंखौनो जानानै मोजां मोनो जेरै अनला खारै, सबाय साम' नारजि फाथो लाइ लाफा बेफोरखो गासैखौबो जा जानानै मोजां मोनो।
नोंथाङा उम लाइ लाफाखौ उम माजों आरो बोरै बोरै संना जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोंहा लाइ लाफा होनना बुङोब्ला गासैबो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां। ओ लाइ लाफाखौ जोंहा मेसें बोथोराव फानाय जायो ओ लाइ लाफाखौ मैद्रुबो जाजायो बा खारैबो जाजायो नङा होमबा नोंथां? ओ लाइ लाफाखौ जोंहा ओ बिदिनो खारैजों रहायनानै खारै एसे होनानै ओ संना जानाय जायो आरो मैद्रु सङोब्ला जोंहा मैद्रु सङोब्ला ओ एसे गोलाव गोलाव हानानै नै ओ सारायाव एसे गोबौयै रुनाय जायो आरो बेयाव संख्रै होनानै एसे गोबौ रुहाबनायखौ खौनो जोंहा मैद्रु मैगं होनना बुंनाय जायो। बेबायदि जायो आरो लाइ लाफाजों जोंहा हाग्रानि बायदिसिना बायसिना मैगं जेरै गुद गुथा खुथ्रा धुलुंफुर बा बेफोरखौ गासैखौबो खाफादेरनानै जोंहा नाफोरजों खारदो खारै जानाय जायो आरो
नोंथाङा माने ओ मेसेंङाव जानाय मैगं थाइगंनि बागै मा मा मैगं गायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोनना एसे?
औ हागोन नोंथां जोंहा मेसें बोथोर होनना बुङोब्ला जों गासैबो मिथिखागौ मेसें बोथोराव अखा हाया नङा नोंथां मेसें बोथोराव जोंहा गायनाय मैगंफोरनि मुंबा जाबाय कबि, आलु, गाजर, लाव, फान्थाव, फालौ, खाख्रेल, थिथा खाख्रेल, भिन्दि बेफोरखौ जोंहा बायनाय जायो आरो ओ दैज्लांआव गायनो होनना बुङोब्ला जों हा ओ दैमा दैमा खाथिफोराव बा दैमाया बुखांना लाबोनाय हासारफोराव दैमा खाथिनि हाफोराव हासार लाबोयो नालाय दैमाया बुखांनाय हासार हासार लाबोयो बे दैमा खाथिफोराव बेफोर मैगंनि आबादखौ गायोब्ला एसे मोजांसिन फिथाइ बा मुलाम्फा जानायखौ जोंहा नुनो मोनो आरो नोंथांनिसिम फंनैसो सोंथि ओ जोंहा ओ आलुखौ हाथायाव बेसेबां बेसे नाव फाननाय जायो नों नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ।
उम आलुफोरखौ उम मोनसे उम फानबाबो हाथाय बाजारफ्राव फानबाबो मोनसे दामाव थाबाय थाया - माने ओंखारजेननाय समाव दाम लायो
औ नंगौ।
बाजि बिदि रां लायो आरो
औ
से केजिफोराव
औ ओ दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां? ओ दैज्लां बोथोराव गायनाय मैगं थाइगंनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां माने ओ दैज्लां बोथोराव ओ मेसें बोथोरनिसाय खमसिन मैगं मोननाय जायो आरो बेसेनफोराबो बांसिन उम मानो ओ दैफोराबो बांद्राय जाबा उम मैगं थाइगं गायनाय फोराबो नस्थ जायो नालाय
औ नंगौ नोंथां
अ जिंखा बिदिनो बिलाहि भिन्दि बायदिसिना मोनाय जायो आरो लेस्रा
ओ फल लेस्रा भिन्दि काख्रिल बेफोरखौ खौ नुनाय मोनो आरो खुमब्रा खुमब्राखौवबो नुनाय मोनो नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि जोंहा थास' खौथ गासैबो जायो नङा होमबा नों थां ओ थास' ओंख्रिखौ माबादि जायो बा थास'नि माबे माबे रोखोमखौ जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ थास'खौथ' ओम गासैखौबो जानाय जायो ओ बिट्रिनिफ्राय लाना नै ओ आइथिंनिफाय आरो ओम थारा खौबो जानाय जायो बुगा बुङो बेखौ
औ नंगौ नोंथां
बेखौबो जानाय जायो आरो बिलाइखौबो जानाय जायो।
औ
दानि दिनाव बिलाइखौ बारा जाला आगोलनि दिनाव ओम बुहुद जायोमोन नाफोरजो खारै संनानै एवना
औ।
ओम बिबारनिफाय। बिलाइनिफाय आथिंनिफाय। गासैखौबो जानाय जायो थास
औ औ नंगौ औ नंगौ जोंहा थास बिबारखौ माबायदि सङो
औ थास बिबारखौ ओम मोननै रोखोमनि संजायो। मानोना खारैजोंबो संजायो।
औ औ थास बिबारखौ माजों जायो?
थास बिबारखौ नाजोंबो जानो हायो। बेदरफोरजोंबो जानो हायो।
माबादि सङो?
थासखौ ओ खारैजों संबा रहायना लाबाय र हायनानै ओ दै होबाय संबाय ओम बेनि सिगां आरो ओ बेदरफोर होबा बेरफोर नाफोर बेदरफोर होबा एव फ्राना लाबाय एवफ्राना लानानै बेखौ मोननोसै खमायाव गोदौबा होबाय बिदिनो फालौखौथ होखानांगौ फालौआव होआबा मानो
औ नंगौ औ थावनायाथ एसे गोथाव जायो नङा नङा होमबा नोंथां औ
नोंथाङा औ थास' आथिं ओ बेथ्रिफोरखौ जानो मोजां मोनो नङासै होनबा?
औ नंगौ नोंथां
थास' बिथ्रिखौ नोंथाङा उम माजों माजों संना जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोंहा थास बिथरिखौ ओ ओरैनोबो जाजायो बा ना गोरानफोरजोंबो जाजायो बा ना गोथां गोथांफोरजोंबो जाजायो आरो ना जोंहा थास बिथरिखौ बेयावनोसो खायग्रोनानै एसे फिसा फिसा हाना लानांगौ आरो फिसा फिसा हाखांनायनि उनाव एसे थावजों ओ फेेज हानानै एवफ्रामनानै ओ थास बिथ्रिखौ एवफ्रामनानै दै एसे होबाय आलुबो होफा जायो आरो नङा होमबा आलु होनानै जोंहा एसे गोबौयै संनांगौ ओमफ्राय मिखि एसे होनांगौ आरो बिखि होआब्ला मानो होननानै गासैबो मिथिखायो मिखि एसे होनानै जे ग्लब ग्लब संनानै ओ मोननोसै समाव बे एवफ्रामनाय ना फोरखौ जोंहा गारसन हरनांगौ आरो ओ बिदिनो जोंहा सङै संनानै एसे लाथा जायोब्ला जोंहा थास बिथरिखौ मोनबाय होनना नानै मिनथियो ओमफ्राय खांना दोन्नाय जायो आरो बेबाय जायो
ओ नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंबावनि माने औ बरफोरनियाव ओ दानि ओ माने बरफोरा जोबोर आगर एरनाया आखा फाखा नालाय
औ नंगौ
आ‌ अ मा मा आगरखौ मोजां मोनो आरो मा मा आगर दोङो बरफोरनिया बुंनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां जोंहा आगर बा सि दानाय होनना बुङोब्ला बेबो जोंनाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय। बेखौ गासिबो मिथिखागौ जोंहा बर हारि बेयाव आगर होनना बुङोब्ला ओ बैग्रि बिबार दावराइ आगर मै आगर हाजो आगर दिंखिया बिजौ आगर बेबोर बेफोर आगरखौ जों गासैबो मिथिखायो आरो गासैबो मोजां मोनो। ओ मै आगर होनना बुङो जोंहा मैनि सावगारिखौ सेबखांनाय जायो हियाव ओ फारौ मेगन हो होनना बुङोब्ला जोंहा फारौनि मेगन बायदियै जियाव फारौ मेगन आगर सेबखांनांगौ आरो हाजो आगर होनना बुङोब्ला जोंहा हाजो हाजो बायदि एसे हाजो हाजो बायदि एसे आगरखौ एरखांनांगौ आरो ओ खासि खासि बिबार होननानैबो बुङो खासि बिबार बायदि जोंहा हियाव आगर एरनांगौ आरो बेफोरखौनो जोंनि बरनि बर हारिनि ओ आगर होननानै जों मिथिनो मोनो।
औ औ नोंथाङा ओम बरनि ओम ओम ट्रेडिसनेल ओम दखना आरो द्रेस ओ बायदिसिना फारसाफोर खौ मोजां मोनोना नोंथां
औ मोनो नोंथां
नोंथाङा ओ बरनि गाननाय जोमनायनि बागै एसे फोरमायना होबावनो हागोनना
औ जोंनि बरनि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जोंहा दखना दखनाखौ गासैबो मिथिखागौ आरो जों गासैबो गानखानांगौ दख'नाया जोंनि हारिनि सिनायथ थि। आरो आर'नाइ आर'नाइ होन्ना बुङोब्ला जोंहा गासैबो मिथिखायो। औ जोंहा जि आइ टेक मोनखा खांबाय। ओ हौवाफोरनि थाखाय फाय जोंहा गामसा गामसाखौ गाससिबो मिथि खायोस जोंहा हौवासाफोरा गामसा गानो होन्नानै। ओ नोंथांनिसिम गोजोन्नाय थाबाय आरोना।
औ नोंथां समाबो ओ जाबोनो हमबाय। दोन्थनोसै नामा नोंथां? नोंथाङा सोंनायनि फिननायखौ खौ होनायनि थाखाय जोबोर गोजोन्नाय थाबाय।
औ नोंगौ।
ओ दे नोंथां बिदिब्ला दोन्थनोसै औ गोजोन्थों।